नोंथांआ।
हेलौ औ नोंथां खोनादों।
औ औ नोंथाङा मा खालामदों दायो?
औ आङो दं हिसाबै नोंथां ओ से खामानि मावनानै।
नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना?
ओ नोंथां थिगानो दङ।
होमबा नोंथांजों मोनसे माने ओ टपिकनि सायाव खोथा सावरायनो हागोन ना।
औ
औ जोंनिया होमबा ट पिकआ जादों माने बिदिनो माने नाफाम बानायनायनि सायावहाय नाफाम बानायनायनि सायावहाय एसे ओ फंनैसो फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
औ नों बारा मिथिया
औ
होमबा नोंथां आ फंनैसो फोरमायनानै होदो नोंथाङा
नोंथाङा फोरमायग्रोदो
औ औ औ औ जागोन दे नोंथां होमबा
औ
जोंहाथ' नाफाम होननानै बुङोब्ला जोंहा बर'फोरनि जोबोद ओ मोजां खाजा आरो ना नाफामा बर'फोरनि माने औ बर'फोरनि जोबोर मोजां खाजा नाफामा जिहेथु जोंहा माने बर'फ्रा माने ओ बर'फोराल' बानाया आरोना नाफामखौ ओ गोबां हारिफ्रानो गुबुन गुबुन हारिफ्रानो माने नाफामखौ बानायो। ओ जेरै होनोब्ला जोङो आ बर' आ मिर-मिसिं गार' राभा बेफोरबायदि हारिफोराबो माने नाफामखौ बानायो जोङो नुनो मोन नो आरोना होनबाबो बर'फोरनि बादि माने मोजां एबा गोथाव जाया आरोना बिसोरनि नाफाम बानायनाया जोङो नाफामखौ माबोरै बानाय होननानै बुङोब्ला जेरै होनोब्ला जोङो बर'फोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो माने नाहा मैया थांनानै जाग्राखा नालाय जोंहा बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्राय नो नाहा मैहा आ थांग्रा लायग्रा ओ नाफोरखौनो फाननानै जाग्रा बेफोरबायदि खामोन आरो बिदिनो माने ओ नाफोरखौ लायनानै माने ओ गो ओ गोबां मोनोमोन नालाय नाफोरखौ गोदोनि समावहाय जोंहा आ माखासेखौ फानबाय एबा माखासेखौ जोङो जानो आग्लायनानै जानो फोरानबाय बेफोरबायदि फोराननायखौनो माने एसे फोराननायखौनो जोङो आ नाफाम बानायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो नाफामखौ जोङो बानायनो थाखाय माने जोबोद मोजां ना फिथिख्रिफ्रा जोबोद मोजां जायो आरोना जेरै जोङो ना फिथिख्रि गांलाब गांलाब बेयो माने जोबोद मोजां जायो। नाफोरखौ सायनानै माने नाफोरखौ खियै खियै ना खियै बानायोब्ला माने नाफामा गोखा जायो। एबा गोथाव जाया जोंहा नाफोरखौ खि गारनानै सायनानै माने सान्दुंङावहाय सानथाम बा सानब्रैसो फोराननानै मोजाङै रानहोनांगौ जायो आरो आ बिनिफ्राय जोङो रानखांनायनि उनावहाय जोंहा थास' होनांगौ जायो आरोना नाफामावहाय जेरै जोङो थास' थास'खौ जोङो मोनथाम रोखोमाव जोङो मोननो हायो थास' गुफुर थास' गोसोम आरो थास' थास' दुदालि बेफोरखौबो जोङो होनो हायो आरो ना नाथाय जोंहा थास' गोसोमजों बानायोब्ला जोंहा जोबोद गोथावसिन जायो एबा मोजांसिन जायो आरोना बेनिफ्राय जोंहा थास'खौहाय जोङो साफा खालामगोरनानै लाग्रोनांगौ जायो जिहेतु जोंहा बेहा प्लास्टिक बायदि बिगुर थायो नालाय बेखौ जोंनाव बोखारजोबनांगौ जायो एबा सैजोबग्रोनांगौ जायो आरो। बेनि अनगायैबो जोंहा माने होखांनायनि उनावहाय सुनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो। बेनि उनावहाय जोंहा उवालाव उवालाव देनानै लानांगौ जायो जेरै उवाल होननानै बुङोब्ला जोङो उवालफोरखौ जोङो बिफां दंफां लाइफां गिदिर गिदिरनिफ्राय जोङो दानख'नानै बानायनाय जायो। उवालाव देनो थाखाय जोंहा गाहेन बेफोरबायदिखौबो जोङो बाहायनाय खौ जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो बिदि होननानै बुङोब्ला जोङो दि दिखि दिखियावबो जोङो गोदोनि समाव जोङो सौनायखौ नुयोमोन आरो बेनिफ्राय ना। फामखौ बानायखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ ओ नाफामखौ मोजाङै नाखौ जोङो एसे एसे देग्लिग्रोनांगौ जायो आरो ना। जोंहा खनसे बुरजा देयोब्ला माने नाया गेब्लेनो नागिरा एबा मोजां मोजां जाया आरो बेनिफ्राय जोंहा ना नाखौ देग्लिखांनायनि उनावहाय जोङो। थास'खौ देनांगौ एसेनो थास'खौ देफ्रामजोबनानै लाग्रोनांगौ। बेनिफ्राय नाखौ होनानै माने ओ गोबावै देनांगौ आरो। उम गोबाव देनांगौ जिहेथु जोंहा मोजाङै मिक्स जाजानाय ज एस जाथारनांगौ नालाय बेनि थाखाय माने गोबाव देनांगौ एसे बेनिफ्राय जोङो दैखांनायनि उनावहाय जोङो ओ जों जोबोद मोजाङै जोङो औवानि हासुं औवानि हासुं जोङो फारसेखै गानस्रि लानानै एबा फारसेख गानस लायालासिनो जोङो। दोननानै जोङो बेयाव दोननो हायो आरो। बेनिफ्राय जोङो बेखौ प्लास्टिकजोंहाय मोजां खाथायनांगौ जायो आरो। प्लास्टिकजों खाथेनांगौ जायो। प्लास्टिकजों खाथैनांगौ जायो बेनिफ्राय माने जोबोद मोजां जायो। प्लास्टिकजों खाथेनांगौ जायो आरो जोङो ओ औवानि हासुं एबा। औवानि हासुङावल' नङा दानि जुगाव माने भयामफोरावबो दोननायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो। जेरै होनोब्ला भयामफोराव जोङो सोनानै दोननायफोरखौ नुनो मोनसै। बेनिफ्राय जोङो नाफामखौ जोङो जानो थाखाय माने। बार हाबहोनाङा आरोना बेफोराव बार हाबोब्ला माने मोजां जायाा नाफामा बेनि अनगायैबो ओ नाफामखौ जोङो बिदिनो मास मोनथाम मोनब्रै गाहामसिम जोङो दोननानै जानायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो नाफामा माने बर'फोरनि जोबोद मोजां बाथोन एबा खाजा आरो ना। बिदिनो माने बर'फ माने नाफामफोर खौ जोबोद मोजाङै बानायनो गोरोंखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय ओ गुबुन गुबुन हारिफ्रा माने बेफोर बायदि बानायनायखौ ओ एसेबांबो गोथाव जानायखौ जोङो नुनो मोना आरो। बेनि अनगायैबो ओ नाफामा माने दानि जुगाव जोङो गोबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोनसै। जेरै होनोब्ला जोङो बर'फोरनिया माने नाफामा माने जि आइ थेक मोनहैनाय जाबाय आरो बेयो माने माब्लाबाबो माने ओ गोमानानै थांला आर ना एबा गुबुन हारिया माने। सेनानै लानो हाला जोंनि बे नाफामखौहाय माने ओ जोंहा माने ओ गोजौ थाखोसिम मोनहैनो हाबाय बयजोंबो सिनायजानो हाबाय जोंनि बे नाफामखौ माने रावबो ओ सेनानै लानो हाला आरो। जिहेथु जोंहा माने बयजोंबो सिनायजाबाय मिथिजाबाय। आ बेनि थाखाय माने नाफामा गोजौ लागोसिम सहैनो हाबाय आरो बेनि अनगायैबो माने गोबां रोखोम समनि बर'फोरनि गिदिर गिदिर हटेल रेस्टुरेन्ट बेफोराव माने नाफाम बाथोनखौ जोंहा मोनखायो ओ जानो मोनखायो आरोना। जोंना बेफोरावनो जोङो मिथिनो मोनो जे जोंनि बर'फोरनि नाफामा माने जोबोद जौगाबाय एबा गोजौ थाखोसो मोनहैनो हाब बाय आरो ना बेनि थाखायनो माने जोंनि नाफामा माने जौगाबाय ओ मोजां जाबाय आरो ना गोदोनि समनिफ्राय दासिमाव जोङो गोबां सोलायनाय नुदों नाफामनि बेलायावहाय नोंथाङाबो होनबा नाफाम बानायनायनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनानै होदो नोंथां। दाबो
औ नोंथां ओ बिदिनो नाफाम बानाय होनबाथ'' ना बिदिनो होनजायो एखेयानो एसे सोरबा सोरबा बिदिनो आलादा आलादा रोखोमनि बानायनाय जाया सोरबा साब सिखोनै माने सोरबा बिदिनो एसे लेथ्रायै बानायनाय जायो। दिनो गोबां इदि नाफाम आ एखे रोखोमनि बानायनाय जायोब्लाबो आरो सोरनिबा सोरनिबा सोरनाबा साबसिन जायो सोरनाबा साबसिन जाया बेनिखायनो आं बिदिनो नाफामखौ जोङो बानायनो थाखायथ' नानि गोनांथि जायोमोन। जों नाखौ बानायनो होनबा ना गैयाबानो नाखौ जाया। ना थाबासो नाखौनि मुवाखौ मोनो बेनिखायनो जों नाखौ मोननो थाखाय जोङो बिसनो जोङो बर'आव थानाय आइजें आइला जेखाइ खबाय बेफोरो जेरै बेखौ लानानै इदिनो दैमा दैसायाव एबा अबबा दिदोमै थानाय ओ बिदिनो बेफोराव एबा दैसिं थानाय दैमाफोराव बिदिनो थांनानै गुरनानै लाबोयो बिदिनो जोङो ना फिसा ना मावा ना फिथि बायदि रोखोमनि बिदिनो न'खराव सायो आरो ना बिफोरखौ सायनानै गारो। मानोना जोङो खि बिदिनो नाफामफोरा बारा रोखा जायो बेफोरखौ सायनानै इदिनो बे सोरबा समाव अरावबो अरावबो होननाय जायो। नख नाखानायै जों बिदिनो गोसो मोनो नाथाय जोंथिं बांसिनानो बिनो थास' बिफां थास' दुदालि बेखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरोना थास' बिफांनि ना गोरां उवालफोराव ओ उवालफोराव देयो बिदिनो मोननो हाबावो दानि मुगायाव जोङो इलेक्ट्रनिक मुगा गेडारावसो बांसिन बानाय नाफोरखौ एक्स्रा नाफोरखौ एक्सट्रा ओ नाफोरखौ एक्सट्रा ग्रेन्दाराव मारिखांनायनि उनाव जों थास'खौ आरो एक्सट्रा मारि मिक्स खालामनानै ओ जोङो औवा हासुं औवा हासुं हासनानै बिदिनो औवा हासुंफोराव बानायनाय जायो। औवाहासुंफ्राव सोननानै जोङो मोजाङै मारिथेनाय जायो बारा हाब बारा ओ बिदिनो नाफामा गाज्रि जायो बेनि थाखाय औवा हासुंखौ मोजाङै होथेनाय जायो जाहाथे बारा बे नाफामा गाज्रि जायो आरोना बिदिनो आरो अनगायै बिदिनो बयाम बथलनि बयाम नों बथलनि बयामफ्राव ओ बारबो मोजाङै आरो जोङो औवा हासुङाव बानायनाय औ बांसिन मोजांसिन जायो। बथलनि बथलनि भयामाव जोङो नुबाय थायो माबायदि जादों बिदिनो जोङो नाफामखौ बानायनाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो जोङो सोरबा सोरबा मास मोनसे मोननै मोनथाम गाहाम दोनो बिदिनो। फेसेवनाय जायो बिदिनो जेब्ला ओ नाफामा ओ बिदिनो जेब्ला नाफामा ओ नाफामनि महर फैयो जों बेखौ बिदिनो ओ औवा हासुंफोरखौ दानसनान जों इदिनो बथल बयामफोराव दोननाय जायो आरोना‌ नोंथां। बिदिनो बथल बयामाव बानायनायफोरखौथ' बोखाङा बिदिनो औवाहासुंफ्राव बानायनाय बोखांनानै दोनो एसे मोजां। बेखौबो जोङो बिदिनो बार हाबोयैनि थाखाय बिदिनो ओ माथेनानै दोनो आरोना। बे जोङो थास' बिबार ओ थास' बिबार थारैनो नोंगौ गासैबो। बिदिनो बिनि अनगायैबो जों ओ बिदिनो दालि ओंख्रिफोरजों ओ बेदरफोर गैयै समाव समाव नाफामफोरखौ बाथोन एवनानै जानाय जायो आरोना होमबा। औ बिनि अनगायैबो गासै बिबारफोरजों जानायावबो जों जोबोर गोथाव मोनो। ओ आरो थास' बिथ'रायजोंबो जों जायो। ओ जोंनि बर' समाजाव बा जि ओ नाफामा जि जिअ टेकलि नालाय बेखौ
औ औ।
औ बाख्नायनाङोमोन नाथाय आथिखालाव बांसिन गामिफ्राव जानायखौनो नुनो मोनला आरोना। जानि गोनां सुबुंफोरा बे बेफोरनि फारसे बानायनो रोंला आरो गियान गैया। सुबुंफोरा खम आरो जोबोद खम। दा बेनोसै नोंथां ओ नानि सायाव ओ नोंथाङाबो फोरमायबाय आं
ओम ओम।
नोंथांनि ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय जि नाफाम बानायनायनि सायाव एसेबाबो मिथि मोनबाय। नोंथाङाबो आंनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय बि ओ बिदि बानायनाया एखेब्लाबो नाथाय बब आलादा आलादा जायो आखाइनि खामानिफ्रा बेले बेलेग जायो आरो बिदिनो बाइक जानायफोरखौ बेलेग बेलेगजों जायो नालाय बेखौ
दा बिदिब्ला नोंथां
गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथां।
औ नोंथां